हेलौ
औ खोनादोंना
खोनादों
आतसा दायो नोंथांनाव ओ नआवहाय जोङो मा मा मा मा रोखोमनि ओ दाउ अमा जेरै बेफोरबायदि जिब जुनार फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन ओ बरफोराथ गाहायै नआवनो नांगौबायदि जिब जुनार फिसिनानै लायो जेरै दाउ अमा हांसो बोरमा मोसौ आरो बेबायदिनो एक्सट्रा नखौ बेंनो थाखाय सैमा मावजि बेफोरखौबो फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओ बरफोरा दाउ फिसिनानै ओ आदार महरै जानायखौबो नुनो मोनो आरो ओ दाउ फाननानै ओ रांखान रां खामायनानै गावनि आंखालखौ सुफुंनायखौबो नुनो मोनो।
औ
बरफोरा दाउखौहाय गोबां बाहायो आरो गोबां फिसिबोयो आथिखालावबो जि फिसिनाय खौ नुनो मोनो आरो दाउफोरखौ बरफोरा गावसोरनि ओंखाम खालाय ओ माइरं एंखुर होनानै फिसिनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो अमाखौबो बरफोरा फिसियो ओ बरफोराथ गाहायै बेदरखौ अमाखौनो बांसिन गोथाव मोनो जानो थाखाय आंबो गोथाव मोनो ओ बेबायदिनो अमाखौ बर'फोरा ओ जि थु माइ सौनाय माइ सौनायनिफ्राय जि गुन्दै ओंखारो बेखौ ओंखाम बेफोरजों लगायनानै होयो ओंखाम खालायफोरजोंहाय ओ आरो अमानो आदार होनो थाखाय बेबायदिनो थास' ओ मैगं जेरै ओ मैगं गोथांफोर ओ कबि बिगुर ओ बिदिनो जोगोनार बिगुर, आलु बिगुर बायदिसिनाफोरखौ ज' खालामनानै माइरंजों रुफायो आरो
औ।
ओं बेनि अनगायैबो ओ बर'फोरा जि जौ सङो बे जौ संनानै मोननाय अफ्रिया
औ।
बे अफ्रिजोंबो गुन्दैखौ लगायनानै होयो आरो अमानि आदार हिसाबै ओ अफ्रि होयोब्ला अफ्रि जों अमानो आदार होबाय थायोब्ला अमाया थाब देरो होननानै बर'फोरा फिसिबोदों आरो
औ नंगौ।
बेबायदिनो बर'फोरा गोबां अमा फिसिनानै न'आवनो अमा फिसा खालामो आरो अमा फिसा जाब्लाथाय अमाखौ ओरै बेराजोंनो दुमथेनानै दोनो आरो अमा मासेया थ' गोबां फिसा होनो हायो नालाय बे अमा फिसाफोरखौनो फाननानै बर'फ्रा गाव गावनि ओ आंखालफोरखौबो सुफुंनानै लाबोदों
औ।
आरो अमा बुन्दाखौथ' माबोरै खासि खालामो नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौना एसेबाबो
औ नंगौ।
अमाखौ जेनोबा गामिनिनो ओ गोरों गोराफोरा ओ हानानै ब्लेडजों हानानै ओ खासि खालामनायखौ नुदों आरो बा सोरबा सोरबा डाक्टारफोर लिंहरनानै डाक्टारफोरखौ खालामहोनायखौबो नुनो मोनदों आरो बर'फोरा अमा खौहाय हाबायावबो बाहायो दे जेरै ओ हाबा बायदिसिनायाव अमा बेदर जाहोनाय आरो हा बर'फोरनि जे निरिद बसनाय बे खान्थियाव अमाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो हांसोबो फिसिनानै बर'फोरा जाबोदों जेरैहाय ओ हांसो फाटि, हांसो राजा, हांसो सिना बेबायदि मोनो आरो हांसोफोर खौहाय
औ।
ओ हांसोफोरखौ बर'फोरा थै जायो होननानै जायो ओ जिहेतु देहायाव थैनि खमि जायो बा मालाबा देहायाव दुरबल जायो। बेबायदियावहाय जायो आरो बे हांसोखौ आरो खायफा फोर जेरै आयथिं सानाय आखाइ सानाय बेबायदि साख्रु साख्रा थानायफोरा हांसो बेदरखौ जाया। ओ हांसो बे बेदर जायोब्ला साख्रु साख्राया बारा जायो। बिनि थाखाय जाया ओ बिनिफ्राय बोरमाखौबो बर'फोरा फिसियो बोरमाखौ बर'फोरा गाहायै ओ बांसिनानो हगारनानै दोनो आरो। ओ बोरमाया मिथिंगानिनो गांसो बायदिफोरखौ नागिरनानै जायोथ आरो बोरमाफोरा ओ थाबैनो फिसा होयो आरो बोरमानि बेसेना गोबां नालाय बर'फोरा ओ रांखावरि खामायनो थाखाय आंखालखौ सु फुंनो थाखाय बोरमा फिसिनानै बोरमाखौ फाननानै ओ गाव गावनि नांगौखौ सुफुंबोयो आरो ओ इदिनो मोसौआथ आरो ओ बर'फोरनि गाहाय ओ जिब। फिसिजाग्रा ओ बर'फोराथ मोसौखौ लोखि हिसाबैबो मानिबोदो नङा होमबा नोंथां।
ओउ नोंगौ।
औ बर'फोरा मोसौ गायनिफ्राय ओ गाइखेर दिहुननानै गाइखेर लोंबोदों। आरो मोसौ फिसिनानै आबाद मावनायाव हालेवबोदों आरो बर'फोरनो थाखाय गाहाय आबाद मावनायाव मोसौनिनो गोनांथि जायो आथिखालावसो आथिखालावसोे थेक तरफोरजों हालेवनानै थाबैनो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
गौ नोंथां।
सिगां समावथ मोसौजोंसो गाहायै हालेवोमोन आरो मोसौआनो बर'फोरनि थाखाय थांना थानायाव मदद खालामग्रा जिबिमोन। बेबादिनो बर'फोरा ओ जिब जिबि फिसिनानै ओ नांगौ बादियै बाहायबोदों जेरै ओ हाथासुनि हाबाफोराव अनलाजों दाउ संनानै जाहोनाय आरो नारजिफोरावबो अमा बाहायनाय। हांसोजों खुरमा जा खुमब्रा जानाय बेै बर'फोरनि जोबोद गोथाव गोथाव ओंख्रि आरो बेफोरो। बिदिनो सैमाफोरखौबो सिखाव नेनो थाखाय आरो माउजिफोरखौबो ओ दुलियाव माइ जानाय एन्जरफोरखौ हमनो थाखाय। बाहायनाय जायो आरो। नोंथाङाबो बर'फोर फोरनि ओ नआव फिसिनाय जिब जिबिनि बागै मिथि खागौ जानांगौ।
औ मोनथिगौ।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो।
नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायलांदों बे गासिबो सैथो। जों बर'फोरा बर'फ्रा बे ओ दाउ अमा आरो मोसौ बेफोरखौ फिसिबोदों। आरो से जुनारफोरखौ गावनि जानाय आदार महरै बाहायबोदों आरो खायसेखौ गावनि खामानिफोरावहाय बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ जोंनि थांना थानायावहाय जिब जुनारआ जोंखौ मददबो होबोनायखौ जोङो नुदों
औ
ओ बेखौ जों बेखौ बर'फ्रा माने गाव गावनि रोंगौथि बायदियैनो बानायनानै लाबोदों मानो होनबा ओ समाव आलासि फैयो समावहाय मेंनानै ओंखाम खहाबनाय जानो लुुबैयो
औ
बैफोरबायदियावहाय माबायदिखौ नायनानै माबायदिजों जायोब्ला ओ थावनाय थावै बेखौबो मिथिबोदों
औ औ
नोंथाङा रायखांनाय बादि जेरै दाउखौ जेब्ला आलासि फैयो अब्ला ओंख्रि गैया जायो अब्ला हथारै ओ थाबनो न'आवनो फिसिनाय मोनखानाय हिसाबै बुथारनो हायो आरो बेजों लोगोसे ओ न'आवथ ओ अन लाया देनानै थाखानाय सोमब्रबबानो दसे देबानो मोननाय बियो नआवनो ओ आंखाल गैयि ओंख्रि महरै जोङो मोननो हाखायो
औ औ
औ आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा राय खांनाय बायदि ओ खुमब्राजों हांसो औ नंगौ हांसोआबो जोंनि न'खरावनो फिसिजानाय मोनसे ओ बेबो दाउ ओ खुमब्रायाथ जोंनाव थाखायो गोदोथ आरो बांसिनसो थायोमोन मानो होनोबा बरफ्रा बे खौ थिनानै जानोबो रोंगौमोन उखुम मुदायाव नङाबा अबबा गोजौ बैसां जायगायावहाय ओ ग'लिफोराव बैसां खालामनानै दोननायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन
औ
बैफोरबायदि थिनानै दोननाय जोंनि बर'फोरनियाव दंखायो हिसाबै जेब्ला ओंख्रि गैया जायो अब्ला माब्लाबा आलासिफोर फैयो बैफोरबायदि समावहाय हाखु दाखु संनांगौ जायो अब्ला बेखौ ओख्रि महरै बाहायो आरो बेजों लोगोसे ओ न'आवनो थाखानाय जेरै हांसो ओ दाउफोर बेफोरखौ जोङो हरथाब हरखाबै माने बुथारनानै संनानै जाहोयो ओबेबायदि जोंनि जिउआवहाय दाउ अमा फिसिनाया जोंखौ मदद होबोदों बेफोरबादिखौ जोंङो ओ ओ दाव अमा फिस फिना लानो रोंनाय रोंगौथिखौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथाङा बिनि सायाव सिगाङाव फोरमायना होबोबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम ओ साबायखर
औ नोंथां गोजोनथों औ नोंथां गोजोन ओं
औ